हेल' नोंथां।
अ' हेल नोंथ खोनाबाय ना।
अह खोना दोंदे नोंथां।
औ औ औ।
ओ नोंथांनाव आङो मोननैसो सोंथि सोंनो नागिरदों नोंथा फिननायखौ होनो हागोन ना।
औ औ दे आं हानायखिनिखौ नोंथांनो होनो नाजागोन।
औ नोंथां आङोओ जानाय लोंनायनि बागै सोंथि सोंनो नागदों नोंथां।
औ औ जागोन दे नोंथां।
ओ अ ओ नोंथाङा मैगं थाइगंनि गेजेराव मा मोनसे मैगंखौ संनानै बांसिन मोजां मोनो।
अ आंनियाथ' ओ बियो जोंनि हालामावबो जायो आंनिया एसे आलादा आरो मोजां मोननाय मैगं। नङा आङो मान बिलाहि जायखौ जों बायक गुन होननानै बुङो बेखौ आं बांसिन। माने जानो मोजां मोनो आरोखि। बेगन इदिनो आरो नि बर'नि मोनसे ओ ओंख्रि ओ जायखौ जों अनला खारै होननानै बुङो
औ नोंथां
खारैखौ आं जोबोद मोजां मोनो। नोआरो जेनेबा अनलाजों दाउ बेदर फोरजों जोबोर मोजां मोनजायो आ फिन बिदि बिदिनो नोंथांनियाबो मा ओंख्रिया नोंथांनि एकदोम आंगो?
ओ ओआंनि ओंख्रियानो जाबाय ओ आङो आलुखौ जाना मोजां मोनो नोंथां ओ आलुखौ आङो ओ गिबियाव हानानै ओ बिखौ सुनानै आ सुनानै ओ ओ अर अरजाननानै ओ माखासे आगजुफोरखौ ओ सुनानै अराव जानानै अ आलुखौ हानानै आं होयो आरो दा होनानै ओ बिदिनो संख्रि ओ हालदै होनानै एवनानै जायो आरो आं मोजां मोनो आलुखौ
औ औ औ दा नोंथां औ औ नोंथांमोननि जायगायाव ओरैनो बिदिनो मैगंनि आबादखौ ओरैनो मा मा आबादखौ गायनाय जायो ओरैनो नोंसिनि जायगायाव
औ नोंथां ओ जोंनि गामि गामि ओनसोलाव आबादखौ जों जोंनि गामियाव आ ओरैनो ओ पटल मैगं ओ फाथ जायखो होनो गोखा ओ केरेला ओमफ्राय खांख्रिखला ओ ओमफ्राय भिन्दि लेस्रा बेफोरदि आबादखौ जोंनियाव ओ मावनाय जायो आरो जोंनि गामियाव नोंथां आरो नोंथांखौ आङो मोनसे एसे सोंथि सोंबावगोन नोंथां
औ औ दे दे
ओ नोंथाङाथ' दानि ओ अनला खारैखौ जोबोर मोजां मोनो होनदों जानायाव ओमफ्राय
औ औ
अनला खारैखौ नोंथाङा मा बानायनानै माबायदि संनानै जायो
अ औ औ जोबोद मोजां सोंथि आं गुदिनिफ्रायनो खिन्थालांनोसै ओ गिबियाव जोङो ओ बेखौ जोङो ओ माइ बेयो जोंना ओ अन गुन्दैया जोंना माइनिफ्रायनो फैयो माइखौ जोङो गिबियाव जोङो बिदिनो फोथाराव फोनानै बे फोनाय माइखौ फुफिननानै आरो आबाद गायफिननानै आरो हानानै बिदिनो जोङो मेसिनफोराव जोङो बे माइखौ सौनानै जोङो माइरं खालामो गिबियावनो माइरं खालामखांना नायनि उनाव जों बेखौ उवालाव देनानै अन गुन्दै खालामो
औ नोंथां
खालामखांनायनि उनाव बिदिनो जोङो ओ संनानै बिदिनो साराय ओ सारायफ्राव बा थौफ्राव जोङो संनानै बेफोरबायदिनो जोङो मोनसे मै महराव जेनेबा जाग्रा मुवा हिसाबै जोङो बेखौ बानायनाय जायो आरो जों जोङो गोरोबनाय मोनसे ओ खायद'आनो जाबाय जोंना बेदर
औ औ
बेदर होनानै जों बेखौ संनानै जोबोद मोजां जायो आरो बे बे खौ बायदि किसमनिबो जायो जोङो बिदि बिदिनो औवा मेवाइफोर खौ लगायनानै जायो आरो बेफोरबायदिनो गोबां बेजों गोरोबनाय मैगं दं आरोखि
औ औ ओ नोंथां सानाव मोननैसो सोंथि सोबावनि आङो ओ ओ नोंथाङा ओ बेदरखौ जायो ना? अ बे-बे बेदरनि मादाव नोंथाङा बबे बेदरखौ बांसिन गोथाव मोनो बेखौ आं बुंनो हागोन ना नोंथां
औ औ आङो गिबियावनो बेदरखौ दाउ बेदर लकेल दाउफोरखौ आं बांसिन मोजां मोनो गिबिग्रोआवनो बेनिफ्राय आं आङो मैसो बेदरफोरखौ मोजां मोनो आरोखि बेनिफ्राय बिदिनो अमाफोर थाबाय आं अमा फोरफोरखौ इसेबां बारा मोजां मोना हयथ' होमबाबो जायो आरो आङो
औ नोंथां
ओइ दाउ बेदरखौ बांसिन साबजानाय मोनो आरोखि।
औ नोंथां।
औ नोंथांनि गेजेराव बबे मोजांसिन बेदर जानायाव
अ नोंथां आंनिया आंनिया आंबो दाउ बेदरखौनो जोबोद मोजां मोनसिनो आरो बेदरनि मादाव अ नोंथांनाव सोंनि आङो ओ औ नोंथाङा। नोंथाङा दाउ बेदरखौ जोबोर मोजां मोनो होनदों ओ दाउ बेदरखौ नों नोंथाङा बोरैहाय जोबोर गोथाव संनानै जानाय बेखौ ससे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ औ आं नाजानि आंनिखिनिखौ गिबियावनो जोङो दाउखौ बुथारग्रोना लाबाय। बुथारनानै जोङो साव फुबाय बा दै गुदुंआव होनानै जों गांफोरखौ फुना लाग्रोबाय सिगाङावनो बेनिफ्राय बेखौ जोङो सिखाजों गोदानानै लाबाय
औ नोंथां।
बिनिफ्राय थाव होनानै बिदिनो पियास होनानै जेनेबा सामब्राम होनानै बान होनानै जों बेखौ एवफ्रामनानै लागोन ग्रोबाय। एवफ्रामना लान नायनि उनाव जोङो एसे बायगनफोर होयोब्ला होदेरोब्ला एसे दुनदियास दुनदिया होयोब्ला जोबोर मोजां जायो आरो। बिदिनो जोङो एवथारनानै एव फ्रामनायनि उनाव जों एवथारनानै बिदिनो बायगन बिलाहि होनानै जोङो जोबोद मोजां गोथावै जानो हायो आरो बिदिनो। गोबां बिजों सरजाबनाय माखासे मै दुं दङ जेरै आलुफ्राबो होजायो बेफोरबायदिनो जों जो जोबोद मोजाङै जाना हायो आरो आरो बिदिनो जोङो बै ओ बोरमा दारि हमना ला अन्थाइ बाजाबफोर होनानैबाबो जोङो बिराद मोजाङै गोथाव मोदोम फ्रुलायनाय जानो हायो आरो।
औ नोंथां गुबुन मोनसे से ओ सोंबावनि नोंथां। ओ ओ नोंथाङा जोंनि गामि एरियायाव ओ मा मा फिथाइफोरा ओरैनो बिनो थायो आरो जेनेबा दङ।
औ औ औ। औ बेखौ बुंनि आङो ओ जोंनाव गिबियावनो दंग्रोयो जोंना थाइजौ दङ आमलाइ दङ। ओ बैग्रि दङ। बिदिनो लिसु दङ।
औ नोंथां।
खु दङ आरो जोंहा ओ गय गय फिथाइ थाबाय नारेखल फिथ फिथाइ थाबाय गामि ओनसोलाव मोननाया। ओ जोंनि गामियाव दा बेफोरखौ बांसिन मोननाय जायो जोंनियाव थाइजौ, खान्थाल, लिसु आमलाइ बैग्रि बेफोरो जोंनि एकदम बारे बस जोंनि बर' गामि गामियाव बिराद थासोस थैयो आरो दा गामि ओनसोलाव औ
गुबुन मोनसे सोंथि नोंथां?
औ औ
ओ नोंथाङा फिथाइ सामथाइनि मादाव बबे फिथाइखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो? बेखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ औ औ आङो बांसिनानो थाइजौ फिथाइखौ बांसिन मोजां मोनो थाइजौखौबो ओरैबायदिखौ मोजां मोनो आं माने एसे गोदै थानायफोरखौ मोजांसिन मोनो ओ थाइजौखौ मोजां मोनो बेनिफ्राय लेसुखौबो मोजां मोनो आरो जानो बिराद मोजां मोनो बेफोरखौ आंङो।
औ ओ गुबुन मोनसे सोंथि नोंथां ओ ओ नोंथांङा थाइजौ फिथाइखौ जोबोर मोजां मोनो। ओ बे थाइजौ फिथाइखौ नोंथांङा जिरनानै जायो ना ओ खाजि हानानै जायो बे
औ औ आं थाइजौखौ बांसिनै खाजि खाजि हानानै जानो मोजां मोनो बे जोङो गिबियावनो जोंङो थाइजौ बिफांनिफ्राय हानग्रोबाय हाननानै ओ बिखुं ओ जों बिगुर होननाय‌ बिगुरखो जोंङो सिर ओ जिरनानै गारग्रोयो बेखौ। गारनानै आरामनो हानानै जों बेखौ ओ बानलु संख्रै लागायनानै आरो बाराद्राय गोखैबाथाय एसे सिनि लगायनानै जोंङो खाजि लगायनानै आराम जायोबा जोबोर मोजां जायो आरो।
औ-औ औ-ओ नोंथांङा गुबुन मोनसे सोंथि आंनाव सोंनो हागोन नोंथां
अ-अ ओ नोंथांङाबो फिथाइ सामथाइनि बिथोराव मााबे फिथाइखौ जानानै साबसिन मोजां मोनो?
ओ आंङो फिथाइ सामथाइनि बेलायाव ओ आंङो आपेल थाइजौ फिथाइखौ ओ जानानै जोबोर मोजां मोनो आरो। औ
औ औ औ औ औ दा नोंथांमोननि जायगायाव माबे ओ माबे फिथाइ थायग्रा बिफांङा बांसिन दंङ
अ जोंनि ओह जोंनि गामि गामियाव ओ ओरैनो ओ बा थाइजौ बि बिफांङा बांसिन दङ आरो ओ थाइजौ बिफांखौ जोंङो नायोब्ला ओ नखरथाम नखरथाम बारनानै बबा फांसे नखरनि बारानि फांसे ओ गामि ओनसोलाव जोंनाव ओ गामि माने जोंनि गामियाव ओ बिदि बिफांङा थाइजौ बि बिफांङा बुहुद दोंङो आरो
औ औ औ आरो मोनसे सों नोंथां-नोंथाङा ओ मा बे बोथोरखौ जोंनिया दा दैज्लां मेसें बिदि दङ नालाय गरम बोथोर गोजां बोथोर नोंथाङा मोननैनि बिथोराव माबे बोथोरखौ बांसिन मोजां मोनो।
नोंथां। ओ। आङो गोजां बोथोरखौ जोबोर मोजां मोनो नोंथां। ओ मानोना ओ गोजां बोथोराव जोङो ओ मोजाङै मोजाङै गाननाय-जोमनाय जोमनानै ओ मोजाङै ओंखारलांनो हायो। आरो गोजां गोजां बोथोराव जोङो ओ गोजान जायगा हान थिनानै थांनोबो हायो आरो फैनोबो हायो ओ फारसेथिं जाहा गरम बोथोराव ओ थांनायाव गरम जायो आरो गोलोमो। बिदिनो ग गस्लाफोराबो सिजोबो जोंनिया। आरो ओ फरायनाय ओ जेब्ला स्टुडेन्टफोरा फरायसालियाव थाङो अब्ला ओ फरायनायाव एसे सोलोंनायाव ओ गरमदों गोसो आव लानो हाया-हाया जायो। औ। गोजां-गोजां बोथोरखौ आङो ओ जोबोर मोजां मोनो आरो।
औ-औ-औ आं दा नोंथांनाव मोनसे सों थि-सोंथि सोंबावनि। ओ नोंथांमोननि जायगायाव बा नोंथांमोनहानि न'खराव ओरैनो जिब-जिबि गो-जोंनाथ' गोबां फिसियो नालाय बर' फोरा बि मादाव जेनेबा जों बिनि फ्रायनो गोबां रांबो मोननो हायो। नोंथांमोननि जायगायाव बांसिनै मा जिब जुनारखौ बांसिनै फिसियो
अ जोंनि गामियाव ओरैनो दाउ अमा आरो बोरमा मोसौ बे मोनब्रै हो ओ बांसिनै फिसियो आरो। ओ जोंहा ओ दाउ अमाखौ दाउ अमाखौ जोंआ ओ दाउ अमा बोरमा बे मोनथामखौ जोंहा नआवनो ओ नआवनो जानोबो बायो आरो ओ गोबां रांबो मोननो हायो फाननानै
औ औ औ
ओमफ्राय आरो ओ ओ बेनो आरो नोंथां
औ औ जोबोर मोजां ओ नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनबाय। जोङो आसा खालामो उनावबो बेफोरबायदिनो मोजाङै मोजां जों रायज्लायबाय थानो मोनगोन औ औ बिदिब्ला जों सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ
अ गोजोन्थों नोंथां।
दे नोंथां गोजोनथों